अ खोनादोंदा नोंखां औ खोनादोंदां औ औ खोनादोंदां।
दङ नै ओरैनोो नोंथां जिरायलाबायनानै दङ।
अ अ सानजौफुनि जामुं आदारफ्रा जाखांबाय होनोमबा नोंथां?
जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां।
औ
औ बुं दे नोंथां औ। ओंख्रिया माबासो अमाजों मैथासोमोन नोंथां।
ए गोथ'आनो नोंथां आंनाबो थास' बिबारजों थास' बिबारजों अमा बेदरसोममोनलै नोंथां।
गोथौनो लाजाया माथो।
मा होनबावनो आरो दानि जुगनि जानाय लोंनाय।
खाथियाव हासु्लाबाय नालाय नोंथाङा मोनामो।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ बिराद मोन जानायाव हले गोदानथार ना बुस्थु
जानायावनो गोथाव मोनामनायाव हले नायजया बुस्थुआ से होनना हमना लाजायो आरोोना जों आथिखालाव मा हायोबा जों थास' बिबारनि सेनबो बानायनांगौ आरो।
औ नोंथां ओइ माबा जोंनि नेचारनि चेन जाहैबाय आरोना बेयो मोदोमनाय
औ बेखौबो माने मानसिफ्रा गाज्रि रोखोम रोखोमै मोनामसुदावनाा ओंखायनो गाज्रि मोनामनाय मोनो आरो जुदि मोजां रोखोमै मोनामसुवा बेखौबो माने मोजां मोदोमगोन आरो बेबो थास'बिबाराबो।
औ औ औ नोंथां औ गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
गायनाय फुनायथाथ' मा होनो नोंथां बिदिनो सोलिगासिनोसै दाथ' दैज्लां बोथोर ना?
औ औ औ
औ अखा गैया नोंथां जोंथिंहाय नै माबा मेचिनजोंसो दै सारनानै गायनांगासिनो ओमफ्राय
अ औ औ औ औ ओ नोंथां जोंना बोथोरनि थिनियाव जोंना बोथोरनि थिनियाव जोंना एकदम आगोल आगोल गायनाय जाजोबबाय गायखांबाय होनजायो नोंथां। गायखजोबबाय जों।
अ नोंगौ नामा नोंथां औ।
औ
ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' गेजेरावनो दंलै नोंथां मोजांबो एसे गाज्रिबो जानानै दङ। औ नोंथां औ औ ओमफ्राय नोंथांनालाय माबायदि खबरालाय?
खबराथ' आंनाथ' बिदिनो माथो होनबावनो अमा दानग्रानि जिउ जाहैबाय। हाथाय बारायबाल' मोजां मोनो। माने हाथाय बारायावल' अमा दाननो मोनो नालाय आरो फैसाखौबो हाथाय बारायबाल' मोनो नालाय। अमा दानग्राफोरनि लाइफआ बिदिनोसै आरो जिउआहाय। हाथाय बारायबाल' गोजोननाय मोनो औ
हैओइ नोंथां मालाबा लोगोफोर मोनबा अमाखौ सेरनै सेरनैसो हरबानो जाबायलै आंना ओरैनो।
हरगोन आं दे अमा खोमाजों खर'खौ हरगोन आं एसे मालाबा औ बिदिनो रोंनांगोन खिन्थु नोंथां बिनो रोङाबा आरो आं हरनो रोंनाय नङा बिराद बेस्थ' थायोना औ ओमफ्राय नोंथांमोनाव अमा फिसिनाय दंना गैया नोंथां
नोंथां जोंनाथ' अमा फिसिनाया दंलै आं बेफारिसिना आरो गासिनो फाननो थाखाय एकदम अमाया देर सुनानै गिदिर गदिर जानानै दंथारो
अ ओमफ्राय नोंनि आन्दाजाव नोंसिनि अमाया बे खै केजिसो जागोन बायदि
होद नोंथां बुंनो थाङोबाब्लाथ' आसि नोबबैया थांगोन नामाथाय नोंथां
अ आसिनो बै केजि आर ना औ ओमफ्राय ओरैनो मास मोनबसेसो जाखो
नोंथां जानायाथ' म बोसोरसे बोसोरसे जानो सप्तासे सप्थानैल'स बायदि मोनगासिनो आङो हिसाब लानायाव आरो
बिदि आर ना ओमफ्राय नोंथाङालाय बेसेबांथो लुबैदों अमानि दामखौलाय
नोंथां जोंनाथ' अमानि दामा एसे बारा जाहैबाय नालाय जोंनिथिं नोंथांनिथिंथ' माबायदि मिथिया आङो जोंना केजि माने द'जौ द'जौ मालाबा स्निजौ गाहाम थांलाय लाङो आरोना नोंथां नोङो खमायबाबो आनाव लांफैनो थाखाय जोंनाथ' जायगायायावो एसे गोजां जाहैबाय नोंथां एसे खरसफ्राबो बारा जाहैगोन आङो नोंथांनो थामजिगु ब्रैजिसे ब्रैजिनैआव हरनो हागोन आरो ना नोंथां
बा रोजा आरोना
औ नोंथां औ रोजा
नोगोद होनबाय माथो नोंथां एसे खमायबा आं लायसिगौमोनदां
नोंथाङा लांफैनो गोसोथारबालाय आं खमायगोन जायगायायावो गोजान जाहैबायना एसे
औ बेसेबांसो बायदि खमायगोन बायदि नोंथाङालाय
नोंथाङा लांफैथारोबा आं नोंथांनो थामजिफ्रावनो हरनो हागोन नामाथाय नोंथां थामजि थामजिबाफोरनि गेजेराव
थामजि लानांलाब्रा नोंथां नैजियाव हरदो
नैजियावबा खम जागोन नामाथाय नोंथां बोसोरसे जाब
गोजानबोना नोंथां बुस्थुआ अमाया जोंथिं बांद्राय दाम गैयालै नोंथां हलसेल हरदोब्रा केजि एकस' एक्स' नोब्बैनि
अ हलसेलाव आ थ' नोंथां हलसेलाव एकस थ' हफ माथोु बुरजासिनसो बुर्जा सिन थांबाय बायदि नोंथां दाइनजि केजि गाहाम जागोन अमाया
थांनाय नङा नोंथां दे मानिदो नैजियाव मानिदो नैजि रोजायावनो
अ जागोन दे जा
अ होनोमबा नोंथां आङो नेक्स्ट सप्तायाव लायगासिनो दे अमाखौहाय आं दा एद एडभान्स बा रोजा हरग्रोनना दोनसै खोनादों नोंथां औ नोंथां नोंथां नोंथांनि किउआर खौ आंनो वाटसाप आव हरनानै दोनलाय नोंथां आं माने एडभान्स बा रोजाखौ हरग्रोना दोननो नोंथांनो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथां हरगासिनो र' हरगासिनो बे
औ
औ जागोन दे नोंथां होमबा नोंथाङा दायो फ्रि आरोना नोंथां
फ्रियाथ' फ्रि दिनै हाथाय बाराय नङाना ओंखायनो माने अमाफोरबो दाननांगौ गैया आरो ओरैनो दंथ'
अ ह ह होमबा नोंथां औ नोंथां नोंनिसिम मोनसे टपिक खालामानानै फैदोंमोन नोंथाङा फ्रिब आंनो दान्दिसे सममायहर हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन हागोन नोंथां ओमफ्राय टपिकआ मामोन नोंथां?
नोंथां टपिकआ नैबेसोरबो जों दाथ' रायज्लायगासिनो नालाय बेफोरनि बागै जे होमबा नोंथाङा आंनि आंनिसिम जिब जुनारफोरनि सायावनो आंनो फंनैसो फोरमायहरदो मायाव जोंहा मा लाब थायो माया जोंनो बांसिन हेफाजाब होयो बिनि बागै फोरोंहरदो आरो ना नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथां फोरमायनोसै नामा?
औ दे दे दे जागोन दे।
अ जिब जुनारनि बेलायाव बुङोबाथ' जोंहा ओरैनो जाजाग्रानि बेलायाव बुंसै आं बेदर जाग्रानि बेलायावहाय खोनादोंना नोंथां औ जों एसे माने बोरमानि बागै बुंसै आरो आं माने जोंहाथ' बोरमानि दामखौ नोंथाङाबो मिथि फिखावौ जानांगौ जोंहा केजि दाइनजौ गाहाम खोनादों ना नोंथां औ बोरमाफोरखौहाय ओरैनो जोंहा बांसिन आद मासफोरावनो जों फान फानो आरोना ओमफ्राय जों बेफारिफ्रा माने एसे लाब जायो आरो बिदिनो मासेयावहाय दुइ हाजार तिन हाजारसो जायो आरो बोरमा मासे खासेयाव बे माबाफोरखौ मा होनो बे अरिजिनेल फिसिग्राफोरखौ। थगायलाबायबानो थगायलाबायनानै एसे माने बिदि मोनजायो आरो थगायाबाथ' मोनजाया नालाय थगायनायासो मेन। बेफारिफोरना बिदिनो माने आंबो थगायो आरो थगायनानै मासेयावहाय नै हाजार एबा थामरोजा बिदि जायो आरो। ओमफ्राय ओरैनो जोंथ' मोदोमफोरखौल' फानो ओमफ्राय आथिंफोरखौ खर'फोरखौ एक्सट्रा फानो आरो औ आथिंहाय आथिंखौहाय जों थोंसेयावहाय दस थाखा बिस थाखानि हरनाय जायो आरो ओमफ्राय खर'आथ' नोंथां माबा मा होनो खर'आ थिनस' आरो नोंथाङाबो लांफैनोबा लांफैनो हागोन खर'खौहाय डाइरेक्ट। जों जेबो खालामा आर ना खर'खौहाय खर'खौ दानस'ना दोनो ओमफ्राय नोंथाङा फोसाबना जानांगोन आरो। औ हैओइ बिब' बिलाखौथ' फाननायानो जाया जानायबो जाया जोङो बै बोरमा फोसाबग्राफोरनोसो ओरैनो फ्रियाव हरलाबायो लांलाबायो बिसोरो सोरथो दाङो आरोना नोंथां एफा लेथ्रा।
औ औ औ
औ आरो जोंहा आं अमानि बेलायाव बुंसै अमाखौ आं माने सप्तायै दाननाय जायो आरोोना सुनिबार बारायावहाय जोंहा सप्ताहै माने आङो अमाखौ दाननाय जायो। बिदिनो अमानि अमायावथ' आं माने आंहा गोबां माने नैजि बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं आरो अमानि सायावहाय। अमाखौ माने नायनानैनो मिथिखायो। बबे अमाया बेसिबां केिजि ओंखारगोन बेफोरखौ माने मिथिजोबो आरो आङो। माने गिदिर अमा एकदम अजन गोनाङा जाबाय बै गाहायनि आथिङा दबगुलायनानै लांजाया अनथिंजाया सिदा जायो आरो। आथिया दप खुख्लायलायनानै बेबायदि जायो आरो अमायाहाय ओमफ्राय हा बेबायदि अनेकदम माने नो्बै जि एबा एक कुवन्टेलनि बाराफोर जालाबायथारो आरो एकदम बिदिखौ मोनबाथाय जोंहा बिराद लाब जायो आरो।
अ
बिदिना थुल मुल थगायलाबायनानै आरो। थगायनोबो गोनां जायो थगायाबा मोना ना नङाबा। थुगायनांगौ जाथारो थुगायाबा एकदम बे फानहरग्राफ्राबो बिराद दिडिस्टार्ब थारमाने लाब जाहोथारनो नागिरा जोंहा ओरैनो तिन सारि हाजार गामलाब जानो नागिरो बेस्रा माने
औ
जाहोनो नागिरथारा फाग्ला गोजाथार मानसिफ्रानो। एखदम सोरबा सोरबा जि दिगदार बानायो। ओरैनो जों ल अफायलाबायनासो मोनजाखायो अमा मोजांखौ गाज्रिखौबो मोजां होननानै फानलाबायनासो मोन जोङो बेबायदि जायो आरो नोंथां। बेफारि जिउआ मालाबा मालाबा लसबो जायो नोंथां। बाखिफोरखौनो माथो लांलाबायनानै होफैया जि बुरजा बुरजा लाङो दाख्लै थ' गामि खाथिनि सासे मानसि बाखिलांदों दैज्लांनि माइ गायनायनि बाखिलांबाय फन्द्रस' थाखानि गैया माथो दैज्लांनानै बायगुलायसिगोन। फैसायानो दाबो गैया दाख्लै न'आव बिनो होननानै थांबाय हौवा हिनजाव सानैजों बुलायगासिनोसोमोन लामानिफ्राय नुनानै फैफिनबाय आङो। बिदि बुलनायावलाय बोरै फैसा फैसा बिनोोना नोंथां बोरैबा थांफ्लांनांगौा मोनहरगोनसो फैसा बिग्रायासो।
अ अ
बेबायदि अ-अबस्था जायो आरो औ मानसिया एकदम नायजाया जुमाय लोंख्रुबग्राथार। सोरांबानो मोखां सुयो जुमायखौनो जिउ होननानैसो आसला लायो बियो। फैसाखौबा होनो हाया सला औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
औ बेफारि लायलै नोंथां अबस्था गैया। थाखा फैसााबानो बाखि थाजोबो बेबायदिनोसै आरो जिआहाय। माने मा खालामबावनो हाथाय बारायबाल' फैसा मोनो नालाय बेनिखायनो हाथाय बारायावल' नोगोद खुसि जायो आङो अमा दाननानै आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनन्द'लायसै।
औ जागोन दे जागोन नोंथां।